हेल खनायाखै हेल' हेलौ
खोनायाखै खोनायाखै हेल'
हेल'
खोनादों खोनादों। नों आंनिखौ खोनाद? अ नोंलाय फ्रि नामा अ
औ प्रियानो नोंथां। थ औ फ्रिया नों नोंथां
फ्रिबा जोंङो होमबा दिनै फ्रिबा जोंङो दिनै मोनसे टपिकनि सायाव राय्लायनो खेला बर'फोरनि खेला आरो नोंआ होमबा हेल' खोनाद
औ जायो।
हेल' हेल'
औ जायो।
ओ बर'फोरनि खेलानि सायाव सावरायनोसै नामा। खोनादों दा?
औ सावरा जायो। औ खोनाादों।
औ औ होनबा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव खेला फोरखौथ' गेलेखायो जानांगौ ओमफ्राय नोंथां मोननि ओनस ओनसोलाव मा मा खेलाफोरखो गेलेनाय जायो। बेखौ बाहाय बुंनो हागोन नामा? हेल'
औ हागोन नों नोंथां खोनादों
औ औ
हेलौ?
बुंलाय। औ।
अ त जोङो जोंनि ओनसोलाव मा खेला जायो त खेला होनबाथ' गासै वर्लडआवनो गेलेफ्रामनाय जायो खेलाखौ। औ ओमफ्राय दा खेला गोबां रोखोमनि दङ, जेरै ओमफ्राय बिदि बेटमिन्टन ओमफ्राय भलिबल, बास्केटबल आरो गोबां रोखोमनि जों खेलाफोरखौ मिथिनो हायो आरो
ओ।
जोंनि ओनसोलाव बै बांसिनखौनो गेलेनाय जायो जेरै फुटबल। ओमफ्राय बेथिं ओरैनो गामियाव गेलेनाय बेफोरो जादों जोलुर गेलेयो।
औ औ औ नंगौ।
जोलुर ओमफ्राय बिदिनो गोबां रोखोमनि गेलेयो। थ' आङो नोंथांनो जोलुरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनि। जोंनि ओनसोलाव माने जोलुरखौहाय बिदिनो गेलेनाय जायो। ओमफ्राय बेखौ गेलेनो थाखाय मोनसे जोलुर नांगौ आरो बेनिफ्राय जुथा नांगौ। औ ओमफ्राय बि बिनिफ्राय
औ।
मुजा हा
अह अह।
रि गाननांगौ आरोना ओमफ्राय गेलेयो ओमफ्राय बिदिनो बे जे
बे बे सा बे गालनिया मोनसे बेयाव
औ।
औ' माने जिथिनो हायो।
हेल'?
जानो थांमोन मिथिंलाय हेल'? अह खोनादों। हेल'?
खोनादों?
खोना